हेलौ औ औ खोनाबाय नोंथां। गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरथाबाय नोंथांनिसिम।
अ बरायनाय थाबाय नोंथांसिमबो।
आं दा नोंथांनाव फंनैसो बाथ्राखौ आं सोंलांनो सानदों दा आं बेनि बागै रायजायनो सानदों आं दा सावथुन मुलुगनि बागै एसे नोंथांनिसिम एसे माखासे बाथ्राफोरखौ आं मिथिनानै लानि बेनिखायनो नोंथाङा गुवार फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा दि दा सावथुन मुलुगाव दे आगान होबाय थायो एबा दा नोंथाङा एसे सावथुन मुलुगखौ आगान होननानै आरो मा फोर माबाफोर बायदि मोननानै बे फोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? आरो आं ओरैहाय बुंनो सानदों। नोंथांमोना दे दा साथ थुन मुलुगाव आगान होबाद आरो नोंथाङा देद दा सुद टिंङाव आगान होनानै नोंथाङा बारे बारे शुटिंआ खनले खनले एबा बानायबाय थानो गोनां जागोना जाया एक्टिं बेफोर बानायनायाव माबाफोर एसे हेरेसमेन्ट एबा माबाफ फोर खस्थ'फोर मोनो नामा नोंथाङा एफोर बागै एस से फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोबोर मोजां सोंथि आ जोंनि बेरा प्रेजेन्टलि जोंनि दा बर' सावथुन मुलुगावथ' गोबां खस्थ'आनो होनजासिगोन जोंनिया माने ओरैबायदि जायो ओ जोंना फुराना आर्टिस्टफोराथ' मोजाङानो जायो। ओ खायसे रोंगौ गथ थिगोनाव फोरा जेनेबा थाब थाबनो जोंनि दाइलगफोरखौ केटस खालामनो हायो दाइलगफोरखौ थाब थाबनो बुंनो हायो जेनेबा जोङो गोदान आर्टिस्ट लाबोबा गोदान महरगिरिफोरखौ लाबोबाथाय जोङो डाइलग मखास्थ' लाहोनायाव डायलग बुंनाय डाइलग डिजाइनफोरखौ बारा मोजाङै बुं फोराव माने माखासे खस्थ' मोनोग गोनां जायो आरोखि। बेनिखायनो जोङो एसे। अडिसन लालायग्रोनानै जों जुदि आर्टिस्टफोरखौ पारफेक्ट माने रोंगौथि गोनांखो लाबोयोबा जोंनि सुटिंआव बारा एसेबां हेरेसमेन्ट गोलैयो आरो।
औ।
दा बिब बो नोंगौ जेनेबा जों गोदान आर्टिस्टखौ जोङो ओ सिगां जों आवगायलांनायाव मदद होनांगौ बिनि थाखायनो जों गोदान आर्टिस्टफोरखौबो लाफानो गोनां जायो। दा बिदि। सो जोंङो गोदान आरटिस सोनायनि लोगो लोगोनो जोंद गोदान आरटिस गोदान एक्टर मोन गोदान एकट्रिस मोनगोन दा बिन थाखायनो जोङो गोदान गोजाम गासिखौबो नोजोर होनानै जोङो सावथुनखौब बानायनाय जायो आरो दा यिदिनो जोंनिब बर' सावथुन मुलुगावथ' बेनो जोंहा बारा इसेबां रांखावरि रां आरजिनायनि बारा लामा गैया नालाय।
औ नोंथां।
खायनो ओं माखास जेनबा देखायनांगौ बुस्थुखौ जों देखायजोबनो हाया। खायसे आद्रा जानानैथ थायो आरो।
दा इनिफ्राय नों थाङा दा माबाफोर मुभिफोर मुभिफ बा सर्ट मुभिफोर माबाफोर आखायाव लादों नामा।
औ नोंथां दा नै सशर्ट मुभिया दा जोंना शुटिंआ सलिगासिनो दङ। एसे आद्रा जाना दङ ओ टेन पारसेन्ट आद्रा जाना द दं आरो जेनेबा जि पारसेन्टसो दा जों बे सुटिंखो जों सानसेयावनो फोजोबगोन गाबोन बोथोरा जुदि मोजां होयोबा जों गाबोन लानो नाजादों। निफ्राय बेनि अनगायैबो मोनसे आबुं सावथुन दङ। बिग्रायारि होननाय जाय सावथुना जोंनिस समाजारि जोंनि सुबुं ओ माबाफोरजों जोंनि हारिजों गोरोबनाय मोनसे बिग्रायारि सावथुन दङ मोनसे। बेखौ जोङो। नैबे जुलाइ मास नि गिबि सान गिबि माननिफ्रायनो लानाय आखायाव लादों दा बेसेबां आवगायो प्रडिउसारफ्रा खुगा सिनो हागोन ना हाया बेखौ जोङो नेगासिनो दङ। बे माने थांनाय बोसोर सोरोलिनोमोन बे सावथुना आद्रा जानानै दङ दा बेखौ आबुं खालामनो नागिरदों नागिरदों आरो
औ
बे आरो बेनिफ्राय नोंथाङाबो बिनि बागैनो फंनैसो बुं? औ औ देनाय बुंनाय नोंथां मा होनदों?
आं दा बुंनो सानदों दा दि जोंहादि दा ओ बायदिसिनाखौ दि जोंहा फिल्म हलाव देखायनाय जायो एबा इउटुबाव होयो बेफोरनि बागै रांखौ खरसा जानाय एबा फोरो थांनाय खरसाखौ जों दा मोनफिननो हागोन ना हाया आरो बिनि उनाव आरो इयुनाव मोनफिनायब्लाथ' जोंहा जायबा प्रदिउसार एबा जायबा फैसा बाहायगिरि बेफोरथ' थांनानै थानायनि लामायाव थागोना थाया बायदि नोंथाङा दा बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा?
ओ जोबोद मोजां सोंथि बेबो दा जोंनि एमआ जोंनि पेन्देला गोबां बर' हारिनियाव गोबां खम जायो जोङो जोंना सिनेमा हला बारा गैयाना गैया हिसाबै जोङो बिदिनो गामि गामि थांनानै जोङो सिनेमा हल गायसननानै जों देखायनो गोनां जायो नालाय दा बै बायदियाव जेनेबा ओरै बेबायदि सोमजियो माने मालाबा समाव जोंना मालाबा बोसोराव जोंना फुजाया बारा गिदिर गिदिर जाया बै गिदिर जायाबा जोंहा फिल्म खौ लाखिनो हानो नागिरा फिल्म लाखिनो हायाबा जोंना मोनसे फुजा ओरैनो थांबाय हमना ला जोंनिया बिस्वकर्मा फुजानिफ्राय लानानै जोङो ओ सेमा फुजासिम माइनाव फुजासिमहालागै जोंना सोलियोय जोंहा बारा फुरजा गैखाया ओरैनो सयथा सातथासोल' जायो जोंनि फुजाया दा बे सयथा सातथा फुजायाव जोङो एसेबां जोङो बिसथा थ्रिसथा गाहाम जाना फिलि्म ओंखारोब्ला जोङो बे फिलि्मफोरखौ जों देखायजोबनो हाया जायो। दा बैफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैबाथाय जोंहा माने रिकभार फैफिननो नागिरा फैसाफ्रा रांफ्रा जोंना फैफिनजोबनो नागिरा आरो। जेब्ला माने फिल्मानो गोबां ओंखारो नालाय ओमफ्राय देखायनाय जायगायाव बारा एसेबां जायगा गैया देखायनो थाखाय जोंहा। बारा एसेबां फिल्ड गैया दा बेयावबो जोंना मानसि जानाय जायो जों खोथा जायो सावथुन नायनानै सावथुन सावथुनखौसो नायो दानिया जोंना फुराना सावथुन डाइरेक्टरफोरनि बेखौसो नायो गोदानफोरनिखौ बारा नायबांला बैफोरबायदियाव जोंना बारा फिल्मा सोलियाबा माने जोङो फैसाखौ जों मोनफिनजोबा जायो बिनिखायनो आं लुबैयो आरोखि ओ जोंनि गभमेन्टआ जोंनियाव दा मिनि सिनेमा हलखौ जोङो आरो गोबां थारल' लुबावनांगौ दा जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्आव मोनब्रै सिनेमा हल बानायबाय दा बिनिनो जोंहा आरो नाजाबावो बार बानायबावोब्ला जोबोर मोजांसिन होमबाना जोहा प्रडिउसारफोर आरो आर्टिस्टफ्रा थांना थानायाव गोबां बिहोमा होगोन आरो जेनेबा।
औ नोंथां।
ओं होमबासो जोंनि आर्टिस्फ्राबो थांना थागोन प्रडिउसाराबो थांनानै थागोन बेफोरबायदि आरो दा जोंना इउटुबनि होनना बुङोब्ला इउटुब सर्ट मुभिनि होनना बुङोब्ला जोंना गोबां ओ जि ओ केमेरा इदिट इदिटिं सेनटार थाजोबनायनि थाखाय जों एसे बां खरसाया दा बेयावबो जोंहा मोनसे। फिउस लानानैसो जोङो फैसाखो मोनो नालाय जोंना फिउसफ्रा मोजां थाङोब्ला नायगिरिफ्रा अनसायोब्ला होमबाना जों निस्सय इउटुबनिफ्रायबो जोङो फैसाखौ मोनफिननो हायो आरो।
औ नोंथां।
ओ आर्टिस्टफोरखौ महरगिरिफोरखौ जेन फैसा बेसेन नाङालासिनो लाबोनो हायोबा जोंहा गोबां सुबिदासिन जायो आरो
औ।
ओं। दा नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन औ औ बुंनाय नोंथां। ओ नोंथाङा बुंग्रोनाय।
अ नोंथाङा दा। मोनसे सावथुन बायदि फैदों होनदों बेग्रायारि बि जाहैबा सावथुन बि बिग्रायारियाव नोंथाङाबो फाव बानायदों नामा?
औ औ आंबो बेयाव मोनसे केरेक्टार लादों आंबो बेयाव मोनसे जेनेबा आफादनि मानसि हिसाबै आंबो मोनसे रल लादों बेयाव। आफाद माखासे जोंनाथ' गोबां खस्थ' जेनेबा बिग्रायारि होनना बुङोब्ला जोंना बर' हारिनि मोनसे जारिमिन होनना बुङोब्ला गोदोनिफ्राय मोनसे जोंहा आफाद दङ एन डि एफ बि होननाय। दा बेफोरखौनो नो सुजुनानै जों लिर बेखौ बानायनाय जादों दा बेयाव गोबां खस्थ' जारला बिनि गेजेरावनो हाग्रा बंग्रा थाबोनानै जानाय लोंनाय दंफां बिलाइ जानाय माबा मोनसे अखा हाबाथाय सिजानाय। बेफोरबायदि गोबां। ओ थासारिजों फुगिबोनांदों नालाय बेफोरखो सेबखांदों दा बेफोरनि गेजेरावनो माखासे आं जेनेबा एसे कमेडि सिस्टेलाव रल लागोन बेयाव कमेडि आरो ओ बिदिनो हेल्प होग्रा जेनेबा बेनिफ्राय माखासे जेनेबा दुखु सुखुबो थागोन बेयाव गोबां बिदिनो गावलायलायनाय थासिगोन। दा बेयाव मोनसे केरेक्टार हिसाबै आं ओंखारगोन आरो।
दा बेयाव ओरैनो बिग्रायारि सावथुनाव। हिर'यन एबा हिर' हिसाबै सोर सोर हिर' सोर सोर हिर'इना दङ नोंथाङा बेफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ दा बेयाव जोंहा जाखांफुनाय सानै एक्टर सानै एक्ट्रिस दङ एक्टरफोरनि मुङानो जादों जा सुरजित देउरि। आरो अनसुमा बसुमतारि बिसोर सानैया लिद दिं रल। बिनिफ्राय आरो जोंहा जाखां फुनाय जोंहा मिजिं सोरां बसुमतारि होननाय दङ।
औ नोंथां।
बिदिनो आरो एक्ट्रिसफोरा जाबाय जोंना एकदम जाखांफुनाय बिसोरबो हिरामनि बर इनि फ्राय आरो नैना बसुमतारी बिसोर सानै दं आरो एक्ट्रिसफोरनि मादाव
सिगांनि आद्रामोन नामा होनदों नोंथां
सेभेन्टि पारसेन्टानो थां
औ दा बे सावथुनखौ ओरैनो मालाबा स्टार बानायफिननो फिननो सानखो नोंथांमोना?
बेखौ नै फैबाय थानाय जुलाइ मार्सनिफ्रायनो जोङो बे सुट सटिंखौ जों जागायनो आखायाव लादों आरोखि।
ओरैनो बे सुटिंखौ फोजोबनो थाखाय सानबैसेसो दिन एबा बेसेबांसो गोबाव सम नांबावगोन?
अ अ ओरैनोथ' जोंहा नर्मेल फिल्मबा जोङो बिस दिनफ्रावनो फोजोबनाय जायो बिस दिन फसिस दिन दा इयो जोंहा ओ मटा मटि फन्द्र दिननि बिस दिनसो फन्द्र दिनसोआ थांबाय बे सुटिंआ। इनिफ्राय आरो फन्द्र दिन नांबावगोन आरो फन्द्र दिन बिस दिना नांबावगोन आरो सोरखो फोजोबनो थाखाय माने एकदम माने गिदिर गिदिर सदआ दङ दा, माखासे सदआ जों गामिनि गामि ओनसोलनि सदआ जोबबायानो । दा इनिफ्राय आरो मेइन हाग्रादि हाग्रादि लसै दा जे सदआ। हाग्रायाव जि जाथाय एबायाव गोबां ओ भि एफ एक्सनि खामा नि दङ जेनेबा ओ उरुप्लेन बिरनायनि दङ इयाव जोङो माने ग्रिन स्क्रिन सिटाप सेटाप बानायगोन मोनसे न' बेयाव माने हेलिकप्टारजों फैनानै जेनेबा आर्मिफोरा बाख्लायनाय दङ बाख्लायनानै हाग्रायाव हाबहैजोबनाय हाग्रायाव हाबनानै जेनेबा आफादनि मानसिफोरजों गावलायलायनाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो आरो
दा बेफोरनि बागै जायबा दाथ' फिलिमा जाया नङा जाखाबायानो हमनानै ला नोंथां, दा बेफोरनि बागै ओ जोंहाथ' दा फुजाफोरावथ' फुजा जोंनाथ' गोबां पेन्देलाबो बो गोबाङानो खम बिफोरबागै नै दा बिसग करमानिफाय फुजा जोबनो जोब जासिमहालागै दा जोंनिया जायबा प्रडिउसार बाहायगिरि एबाब फैसा बाहायदों बेफोरनि फैसागु दा मोननोथ' गोब्राब होमब्लाथ' ओरैनो मानसिनि सायावसो सोनारो एबा आरो बेबो मानसिफोराबो गोब गोबाङानो दाना सुबुंफोराबो नायनो खमा गोबाङानो खम जाबाय आरो बे फोरनि बागै जायबा रां बाहायगिरि आरो बेफोरनि बागै फैसा फैफिनायावलाथ' होमबा फोदेर जायोबा प्रदिउसार बेथर थैखानायानो जाखायो नोंथां ना?
औ मो ओ बांसिनानो बिदि जायो ओ खायसेया मुर मुल थाखाखो मोनफिननानै थांनानै थाफिनो, खायसेया बिदिनो गोबां लस लस जायो माने ओरैबायदि अर्गेनाइजार सासे जेनेबा पाब्लिसिटिनि थाखाय बिराद गोख्रों मानसि नांगौ जायो बेयाव पाब्लिसिटि, जाय मानसिया माने गामि-गामि थांनानै ओ बे सावथुननि बागै जेनेबा पाब्लिस खालामनो हायो अब्लाना होमबाना पेडेलखौ लाखिहोनो हायोब्लानो जोंना सावथुन मुलुगा थांना थागोन आरो जेनेबा प्रडिउसारा होमबाना लस जाया आरो बे पाब्लिस मानसिया एसे गोख्रों जानांगौ आरो।
औ नोंथां।
उम
दे बि बिदिबा नोंथां बे हाबाफारिखौ बेखिनियानो फोजोबनाय जाबाय, माखासे आंनि सोंथिखौ गासैबो फारि-फारि सोंनायखौ खुयसनखौ फिननाय होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ